हेल'
औ हेल' नोंथां।
अ खानादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ दिनै जोंनि टपिकआ थांखि।
औ
दायो जों बिनि सायाव रायज्लायनोसै जोंनि टपिकनि सायाव ओ थांखि माने ओ गासै सुबुंफ्राबो गाव गावनि जिउआव मोनसे मोनसे थांखि थायो। जे फरायनानै सासे गिदिर मानसि जानायबा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय ओ जे इदि उन्दैफ्रायनो जे जों फरायबोनानैहा जे गाव-गावनि बिमा बिफानि जे खरखौ दि थांनो हायो औ जाहाथे जोङो फरायनानै गाव गावनि आथिंआव गसंनो हानाय बादि जोङो फ-फरायनायजों गो जों साफ्रोमनि जिउआवबो मोनसे मोनसे थांखि थायो नालाय नाथाय गासैनि थांखियाबो स समान नङा जि बेलेग बेलेग ओ सोरनियाबा इदिनो नार्स डक्टर बा इन्जिनियार बिदिनो फोरोंगिरि बा गुबुन गुबुन ओ थांखिफोर थायो आरो औ माय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा थांखिनि सायाव
औ आं थांखि औ थांखिनि सयाव आङो ससे फोरमायनो नागिरदों नोंथां
ओ जोंनि जिउनि थांखिनि ओ जोंनि जिउनि थांखिनि सायाव आं ससे फोरमायगोन आंनि थांखिनि सायाव
औ
ओ सानफ्रोम सानफ्रामबो मानसिया गावबा गाव जिउनि थांखि खि थायोना। बे थांखिफोरा सोरनियाबो जाफुङा आरो सोरनियाबो जाफुङा
ओ बेबादिनो उन्दै समाव थांखि लानानै बेखौ जाफुंहोनायानो जोंनि थांखि जानांगौ।
अ बि दिनो गावबा गाव जिउआव हास्थायनाय थांखि गैयाब्ला संसाराव ओ लोरगि गैयि दिङा बादि हालाय हाफाय जानाङो ओ जिउनि देरहासारखौ मोनोब्ला मोनसे थि थांखि थानांगौ आरो नोंथां
ओ जेरैहाय ओ आंनि जिउनि थांखिया जादों सासे आबाद मावग्रा
मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव आं मोजां मोनसे मुलुगसोलोंसालि कलेजाव फरायगोन बेखौ थिखांनायनि उनाव आं
नोंथाङा खोनादोंना